हेलौ नोंथां। नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि।
नोंथाङा दा फ्रियै दंना?
औ।
नोंथाङा फ्रि दंबा नोंथां नों नोंथां नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। बे आयदाया जाहैबाय जों बर' बर'फोरा गोबावसिम जाग्रा आदारखौहाय माबोरै गोबाव समसिम जानो थाखाय माबादि बुथुमनानै दोनो बेनि सायाव सावरायगौमोन आङोनो।
औ दे सावरायनो दे नोंथाङा।
दा गिबियावनो आं सावरायग्रोनोसै।
औ दे सावराय दे आं खोनागासिनो दंङ
जा फार्स्टआवनो जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जोङो। गुबुन गुबुन जाय जोंनि देहाखौहाय गोग्गो लाखि गियोबा जोंनि देहायाव गोग्गो थानायनि थाखाय जायो बेखौनो बुजियो गिबियावनो जों गोबाव समसिम माखासे बुस्थुफोरा जाजाया थाब थाब सेवनानै थाङो एबा थाब थाब गाज्रि जायो दा बेखौ गोबाव समसिम मोजाङै दोननानै गोबाव समसिम जाजानो थाखाय गोबां बिथिंजोंहाय दोनथुमोन सोरबा सोरबा फोरानो सोरबा सोरबा आसार खालामो सोरबा सोरबा दैयाव सोमनानैबो दोनो आरो सोरबा सोरबाखौ बायदि बायदि बिथिंजोंहाया जगार खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जों गिबियावनो ओ नो थाङोब्ला बर'फोरनि मुंदांखासिन। जायखौ जोङो दोरोङारि ओंख्रि होनना ओंख्रि जों मिथियो जेखौ नार्जि नार्जि नार्जि नार्जिखौबो गोबाव समसिम जानो थाखाय बर'फोरा फोरानो गोरलै बेलायाव बिलाइ गोथाङावहाय जोङो बेखौ जायो आन्थाय बेखौहाय बेबादि बेबादि गोखा बुस्थुखौहाय जोङो गोबाव समसिम जानो थाखाय बेखौ जोङो गिबियावनो। खानानैहाय बिलाइखौ खाजोबनानैहाय सान्दुुंआव मोजां फोरानो बेनि थाखाय फोराननानैहाय। फोराननानैहाय बिनिफ्राय जोङो बेखौ मोजां रानबा बस्था। फाव सोनानै दोनो आरो बिदिनो। जानो थाखाय बिसोर आरो हाननानै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बियो बियो औ बियो गोरान जाबा बेयो गाज्रिबो जाया मेथाय बे नारजिखौहाय जों मोनसे गोरान जायगा बा जेरावहाय दै नाङा बे जायगायाव ओ दोननांगौ बा अबेबा मा होनोमोनलाय ओ ओंखाम संग्रा अरदाबनि गोजौआव दोननांगौ जाहाथे बियो गोरानैनो थाबाय थायो। आरो बिनिफ्राय जोङो मोनसे बुंनो थाङोब्ला। मुला गुन्द्रु मुला गुन्द्रुआबो बिदिनो माबा फोरानाबा थाब गाज्रि जायो बा बेखौहाय ओ जोङो गोबाव समसिम ओरैनो गथायैनो दोनबाय थानो हाया बेनि थाखाय जोङो मुला बेदरा बे खौहाय फिसा फिसा हानानैहाय मोजां हानानैहाय जोङो सान्दुङाव मोजाङै फोरानो फोरान बेखौ फोरानबा जोङो ओ जों गोबावसिमहालागै बेखौ जानो हायो बे मुला गुन्द्रखौ जोङो बायदि बायदि ओंख्रिजोंनो जानो हायो जेरै बेदरजोंबो जाबा अमा बेदरजोंबो जाबा गोथाव जायो बेनिफ्राय ओ औ अनलाजोंबो बिराद गोथाव जायो। औ नोंथां बिराद गोथाव जायो ओमफाय बेनिफ्राय बिदिनो लाब्रा फ्रावबो होनानै जायो आरो बेखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जों बुंनो थाङोब्ला ओ आसार फोरबो बानाय बानायनानै दोनो मानोना
औ औ नो
गोबाव गोबाव समसिम जानो थाखाय जोङो ओ जेनेबा थाइजौनि आसार जलफि आसार ओमफ्राय बेनिफ्राय लेबु गाजर बेखौ मिक्स खालामनानैबो आसार जोङो जानायखौ नुनो मोनो गिबियाव जोङो बे आसार फोरखौहाय जोङो ओ सोरबा सोरबा रुयो सोरबा सोरबा रुवाबो आनथाय ओ डायरेक्ट सोरबा सोरा सोरबा फोरानो आरो। ओ मा होनो रु रुबा रुनानै बानायबा थाबसिन जानो हायो बेनि थाखायनो माखासे रुयो रुनानै मोजां फोरानो ओमफ्राय बेनिफ्राय संख्रि बानलु आरि मोजां लागायनानैहाय थावखौ एसे बयेल खालामनानै दिब्बायाव सोनानै बे संख्रि बानलु लागायनाय आसारफोर खौहाय सोनानै बेखौ सान्दुङाव साननैसोनि गेजेरावनो ओ मोजां फोराननानैहाय माबायो आरो जाजायो आरो सप्ता खनसेनि गेजेरावनो बेबायदि बर' फ्रा जानो हायो बेबायदिनो बर'फ्रा गयफोरखौबो मा होनोमोनलाय सोमनानैहाय दोनो दोननानै जानाय खौ जों नुनो मोनो बिदिनो बे गयखौहाय माबा होनोमोन आं बारा गोसोआव गैबावला मा होनोमोनथाय बेखौ जों नुनो मोनो आमफाय बेनिफ्राय बेनिफ्राय आ बिनिफ्राय गोबां दंबावो आरो। दा नोंथाङा ओ बिनि आयदायाव एसे फोरमायनानै होलांदो।
औ नोंथाङाथ' गोबां आयदायावनो बुंलांखाबाय माने ओ नोंथाङा नारजिनि सायाव बुंलांदों आरो मुला गुन्द्रु आरो गोबां रोखोम आसानि सायाव बुंलांबाय नोंथाङा आं माने मोनसे जोंना सबाय होननायबो दंना जोङो सबाइखौ माने जोङो हुख्रेमनानै हुख्रेमनानै जोङो बेखौ माने गोरलै समावनो एवनानै हुख्रेमखानानै जोङो दाब्बा बा भयामफोराव दोनथुमनायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोङो जेनेबा एम्फौ जायैनि थाखाय जों गथायै होगियालासिनो दोनोब्ला जोङो माने निम बिलाइफोर होनानै जोङो जि जायगायाव दोनदों बेयाव नायनि थाखाय बेखौ दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो दालिफोरखौबो माने बिदिनो हुख्रेमनानै दोनो मालाबा मालाबा स समाव जोङो बयाम बा दाब्बाफोराव खाथुमनानै दोनो। जाहाथे बिसोरो गाज्रि जाया हुख्रेम खाना दोनो आरो जोंहा नाफामफोरखौबो जोङो बिदिनो बानायो नाफामखौथ' जों ना गोराननिफ्राय गोबाव समसिम थिनानै दोननो थाखाय बानायनाय जायो जेरै जोङो नाफाम खौ बानायनोब्ला जोङो मा खालामो सिगां नाखौ फोरानखाङो फोरानग्रोनानै लानायनि उनाव
बेखौ जोङो मा खालामो जेब्ला नाया रानो अब्ला जों बेखौ एसे सुस्रुनानै आरो फिन फोरानफिनबावो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जों मा खालामोबा थाज' गोजोमनि बिसं जाय जुजा दुदालि बेनि बिसंखौ माने बेजों जों लोगोसे देफानानै होयो आरो जोङो मा औवा हासुंनि हासुुङाव बेखौ माने सोनानै बिनि सायाव बिनि सायाव माने जों थालिर बिलाइ माबा माबा होनानै बेखौ हाथ'फ्ला बा जोङो खारैफोरजों लिरथेनानै दोन नुनो दोननाय नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायै जोङो मा होनो मैथा मैथाखौ होनो
औ।
खालामो मैथाखौ माने सिद
औ।
थननानै मोजांनो फोरानो बिनि उनाव जोङो माने ज बेखौ जेलानो भयामफोराव बा बथलनि भयाम बा माबाफोराव सोनानै दोनो अब्ला जोंना मा जायो बेयो थाब गाज्रि जाला जों जेलानो जानो गोसो अब्लानो जोङो दिहुननानै जानो हायो नङा होनबा जेरै जों बेफोरखौ जेनेबा मैथा गैयै बोथोर समफोराव जोङो जेनेबा अमाफोराव बा नाफोराव होनाय होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बे जोंहा मा मोनसे मेव आसारखौबो जोङो थनानै दननो हायो गोबाव सम दिन्थि बोथोराव जोङो माने मेवाइखौ मोना बे समावबो जोङो मेवाइखौ जानो हायो आरो बिनि थाखाय थाखाय जों सिगां मा खालामो मेवाइखौ मेवाइखौ दाननानै लाबोनानै जोङो सुयो। सुखांनायनि उनाव मोजां सुखांनायनि उनाव बेखौ गोबा गोबा हानानै जोङो मा खालामो बेखौ सान्दुङाव हालदै होनानै फोरानो नङा होनबा?
औ नोंथां।
जेब्ला सान्दुं होनानै फोनानै बेनि दैया एसे रानो अब्ला जोङो बेखौ खालि ब मोनसे बथलनि भयामफोराव सोनानै दोनो आरो आरो जेब्लानो जों जानो गोसो जायो। अब्लानो जोङो जेनेबा अमा बेदरफोराव फोरजों बा दाउ बेदरफोरजों बा गोबां रोखोम रोखोमनि जों जाय जों मेवा ओंख्रिखौ जायो बेयाव होसननानै जों जायो। जा औ औ। आरो बेनि बेयो माने एसे मेवा आसारा माने जोंना एसे खैज्रिद खैज्रिद गोखै। जानायाव आरो बिदि मोनजायो जोङो आरो जोङो आसार आसारखौ बुंदोंना आसाराबबो जोङो गोबां रोखोमनि आसार थायो बेफोरनि मादाव जों थि नानै दोननाय होनोब्लाथ जोङो थाइजौ आसारनि अनगायैबो जोङो दाउ बेदरफोरखौबो जों आसार खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा? अमा बे दर दाउ बेदर बेफोरखौबो जों आसार खालामनानै थिनानै दोननायखौ नुनो मोनो। बेफोरखौबो आसार खालामनो थाखाय माने सिगां जोङो बेदरफोरखौ मोजाङै सुनानै दै गुदुङाव रुग्रोयो मोनजासे। बिनि उनाव जोङो बेखौ बोफ्लेनानै सान्दुंङाव फोरानो नङा होनबा? बेनि उनाव जोङो बेखौ मस्ला था थावखौ गुदुं फुदुंनानै बेयाव नांगौ खिनि मस्ला जाफोरखौ जोङो बेयाव होगोन बेफोरखौ जोङो एवनानै बेजों बेदरखौ होनानै बेदर खौबो जों बेजों एवफायो आरो जेनेबा जों जायफोर भयामाव सोगोन बेफोराव सोनानै दोननानै माने जोङो जेलानो जानो गोसो हेलानो जोङो बेदरफोरखौ थिनानै दोननानै जानो हायो बेफोरो जाबाय जेनेबा जों बांसिनै जेनेबा गोजान जायगायाव थानायफोर जायफोरा दा मोनखसवा माला सोरबाफोरा संनानै जानो रोङा आरो मालाबाफोर जों हाखु दाखु जायोब्ला संनानै संस्लाबनो हाया बेफोरनि थाखाय मोजां जायो आरो थाब थाब माने खालि हाननानैल जानांगौ बिदिनि थाखाय आरो गोबां रोखोमनि आसारफोर दंबावो जेरै दाउ आसार दाउ बेदरनि आसार बेफोरबो बिदिनो सेमानो एखेयानो औ औ आरो फान लुनि आसार फानलुनि आसारखौबोथ जोङो खालि सुनानै फोराननानै बेखौ थाव थावखौ गुदुं खालामनानै मस्लाजों लगायनानै संख्रै जा जोङो मस्ला फाथि होयो बेखौ माबानानै दोनबानो जोंङो माने गोबाव समसिम जोंङो जानो हायो नङा होनबा बे जेला जानो गोसो एलानो नङा होनबा आरो जोंना फानलुनि अनगायैबो जोंहा गोबां आसारफोर दंबावो जेरै नोंथांङा मख'दोंमोन ना थाइजौनि आसार बेखौ बेबोथ' जोंनि मोनसेखा आरो बेनि अनगायै जोंहा गोबां रोखोमनि आसारफोर दंबावो बे फोरनि मादाव माने सामब्राम गुफुर आरो दाउ बेदरनियाथ' दाउ बेदर जों दाउ बेदरनिबो जाखायो बेफोरनो आरो ना मा बुंङो नोंथां
नोंथां नोंथांजों बे आयदानि सायाव सावरायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय दा जोंना समाबो जाबायानो नोंथांनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय माखासे जों आं मिथियि खोथा बाथ्राफोर खौ नोंथांजों सावरायनायनि उनाव आं गोबां बाथ्राफोर मिथिनो हाबाय बेनि थाखाय औ नों नोंथांजों सावरायनायनि थाखाय नोंथाङा आंजों सावरायनाय थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो एसेनोसै नामा जों दोनथनो हासिगोन नामा जोंना समाबो जाबाय ना मा बुंङो औ दे औ